हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नों खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं नै दङ बिदिनो मोजाङै दङ'
ए
नोंथाङा बर'नि दोरोङारि फोरबो मागो बैसागोनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन ओ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि खाथि गासा सावनाय आरो मागो फोरबोनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों आरो ओ दा सावरायलांसै आङो उम खाथि गासा सावनाय आरो मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा बिसोर मोननैया बर'फोरनि मोनसे ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय दोरोङारि फोरबोफोर आरो बेखौहाय बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालावबो बेफोर फोरबोफोरखौहाय फालिबाय थायो बर'फोराहाय जोबोर गाजा गोमजायै खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
औ खाथि गासा सावनाय होनोब्ला ओ बर'फोराहाय ओ बेखौहाय बे फोरबोखौहाय खाथि गासा सावनायखौ बांद्राय गाजा गोमजायैहाय ओ खुंनाय जायाब्लाबो बेखौहाय ओ सरासनस्रायैनो खुंनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बर'फोरखौहाय बेयावहाय जोङो बायदिसिना जानाय लोंनाय बेफोरबायदि ओ गाजा गोमजायै खुंनाय जाया आरो खाथि गासाखौहाय सरासनस्रायैनो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो खाथि गासा सावनाय ओ बे फोरबोखौहाय आसिन दाननि जोबथा साननि मोनाबिलियावहाय खुंनाय जायो आरो ओ बर'फ्राहाय बे फोरबोआवहाय जानाय लोंनाय रंजा बाजा गैयाबालानो जोबोर सरासनस्रायैनो खुङो ओ बे फोरबोखालिहाय ओ थरायफुनाय सोमखोर दुब्लि बारियावहाय मोनाबिलि जानाय लोगोसेनो बर'फ्रा जेवारि बाथि सावहैयो आरो हानि बाथि एबा थाइगिर खं एबा बेबायदिनो ओ थालिर बिखं बि बेफोरबायदि दि मुवाफोरखौ लानानैहाय ओ दुब्लि बारियाव थांनानै गावबा गावनि हायावहाय खोमसि मोनाबिलि समावहाय ओ रिथि रिथाव जेवारि सावनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बे फोरबोआवहाय दुब्लि बारिनि अनगायैबो मा खालामो बाथौ गुदि बाख्रि गुदि ओमफ्राय गलि ओंखाम संग्रा न'फ्रावबो ओ बाथि एबा साखि सावनाय जायो आरो बर'फोराहाय बै दिनखालि खाथि दान हाबजेननाय आगोल मोनाबिलियावहाय अर सावनानै खुंनाय फोरबोखायनो बेखौहाय मा होननानै बुङोनो बर'फ्रा खाथि गासा सावनाय होननानै बुङो आरो ओ हाबा जायै एबा सिख्लाफोराहाय जेन'बा जोंना आइजोब फोरा बर' आइजोफोरा सि दानायावहाय मोनसे सेवारि होननाय मोनसे माबा बाहायोना जि दानायावहाय बेसे सेवारिखौ नांगौ जायो बे सेवारिखौहाय बै दिनावहाय लांफानानै मा खालामो बेवहाय थाव गुबै फुननानैहाय सेवारिजोंहाय माइ बिथ बिदांफोरावहाय हुब्लिद लाङो आरो बेजोंहाय बर'फ्रा मा होननानै फोथायो होमबा माइ बिदांफ्राहाय सेवारि बायदिनो गोग्गो गोलाव आरो रुमबांबां जाथों बेबायदि होननानै फोथायो आरो। दा आबादजों लोब्बा गोनां बे फोरबोखौहाय ओ खुंनायनि जोंहा गोबां ओंथि दङ बेफोरनो जाबाय जेरै दैज्लाङावहाय जोङो सुबुं माहारियाहाय ओ बे आबाद फोरहाय जोबो गाजा जेनेबा जोङो दुखु दाहा सहायनानै बिखानि थेखौ दै खालामनानै मावनाय बेफोर आबादफोरा जाहाथे जोंना फेलें दा जाथों गाज्रि दाजाथों बेफोरखौहाय मोजां हास्थायनानै बेफोरनि मोजां हास्थायनानैहाय जेन'बा इसोर सोरनाव आर'ज गाबनाय मुङैहाय बेखौ खुंनाय जायो आरो। ओमफ्राय बाथौआरि बर'फ्रा मा खालामो गासा सावनानैहाय बाथौ गुदियाव आर'जबो गाबो ओमफ्राय बे फोरबोखौहाय खुंनायनि गेजेरजोंहाय दुब्लिनि माइ आबादफ्राहाय मोजां मोजां जाथों गाज्रि दाजाथों। जों एमफौ एनलाफ्रा आबादखौ दा जाथों बेफोर बायदिखौ हास थायनानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों
औ ओमफ्राय मागो दमासि होनोबा मागो दमासिखौथ' जोंनि बर'फ्रा गासैबो गासैबो मिथिखायो माबायदि फोरबो बेबो मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय गुबुन मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो दा आबाद गाहाय बर' हारियाहाय आबादजों लोब्बा गोनां बे फोरबोखौहाय जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो दैज्लांनि ओ बोथोरनि जेनेबा आबादनि फसलफोरखौहाय न'आव थिसनखांनायनि उनावनो बे माबो मागो फोरबोखौहाय खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे फोरबोखौहाय पुसटाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौहाय हमनानै सानथाम सानब्रैहालागैहाय जोंहा खुंनायखौ नुनो मोनो। बे मोननै दाननि गेजेर समखौहायनो बर'फोराहाय मागो हिसाबै मागो दमासि हिसाबैहाय फालिनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोंहा मागो फोरबोनि बे फुस्ताननि जोबथा सानखालिहाय ओ संक्रान्त खालि बयनिबो न'खरावहाय आइजो फोराहाय फिथा गुन्दै देनाय जायो बे फिथा गुन्दैखौहाय देनो थाखाय जोंहा उवाल नांगौ गायहेन नांगौ। ओ सोरबा सोरबा गोदोहाय दिंखिनि बाहायनानैबो देयोमोन बेनिफ्राय जोंहा बेफोरखौहाय उन गुन्दैखौ ओ फुरुननानै लानो थाखाय संग्राय खादा सानद्रि बेफोरबायदि बाहायनाय जायो आरो बे फोरखौहाय उवाल गाहेनावहाय देखांनानै अन गुन्दैखौ संग्राय सानज्रियावहाय ओ खुरुननानै लानानै बेखौहाय फिथा सिथाव सावनो थाखाय थियारि खालामनानै लायो बर' आइजोफोराहाय। फिथानि थाखाय जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो। फिथा लारु बेफोरबायदिखौहाय थियारि खालामखांनानै बै दिनावहाय मा खालामो ओ बर'फोराहाय बेखौ मोसौफोरनो जाहोग्रोनाय जायो आरो मानोना मोसौफोराहाय ओ जोंखौहाय बैफोरबायदि आबाद मावनायाव गोबां हेफाजाब होबोयोना बेफोरबायदिनि थाखाय। मोसौखौ ओ जोङो सिगांग्रो बैफोर फिथा लारु सावनायखौ जाहोग्रोनाय जायो आरो बेनि अनगायैहाय जोंहा जोंनि न'खरनि थैनानै थांनाय माखासे सुबुंफोरनोबो जोङो बाउग्रोनाय जायो इसोर होनो बावउग्रोनाय जायो बेनि उनावसो ओ बै न'खरनि मानसिफोराहाय बे जाग्रा लोंग्रा बानायनायखौहाय जानाय जायो आरो दा बेबायदिनो जोंहा जोबोद गाजा गोमज गोमजायै मागो दमासि फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो ओ जोंनि बे खाथि गासा सावनाय फोरबोखौहाय खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसैमोन नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसो दंमोन नामा?
दंमोन नोंथां दंमोन औ। माने आङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदों सोलोंथाइनि गोनांथि सोलोंथाइया सुबुंफोरनि थाखाय मानो गोनां। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो खोन्थानो सानदों। स' सोलोंथाइया सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां जेरै सोलोंथाइ गैयाबा सुबुं माहारिया खाना बायदि जायो मानोना जों जोंनि मेगनाव थाबाबो जों जेखौबो सिनायनो रोङा सोलोंथाइ गैयाब्ला। बे आरोखि सिगां समावहाय सोलोंथाइ गैयै समावहाय या जौगानाय नङोन मानि गोदोसोनायोन बै समाव सोलोंथाइ बे समावहाय सुबुं माहारिया हाग्रा बंग्रा थायोमोन। हाग्रा बंग्रायाव जिउ खुङोमोन आबाद मावनो रोङामोन। हाग्रा बंग्रानिफ्राय जिखिनि मुवा बेसाद बा जिब जुनार मोनो। बेखौनो सुबुं माहारिया नागिरनानै जायोमोन। सिफोर गानो रोङामोन बेमोन आरोखि ना नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो सुबुं माहारिया सोलायनो हमबाय दिनैहाय जों नुनो मोनबाय गोबां रोखोमनि सोलायनाय दानि आरो गोदोनिखौ बिजिना नायोब्ला। दा गो दानि आथिखालनि सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोरा माने गोजौ थाखोआव आवगायबाय सोलोंथाइजों लोगोसे सुबुं माहारिया जिखिनि गोनोखोआरि बा जायखौ बुङो बिरोंदामिन बा बिगियान बेवहाय जोबोद दावगाबाय। जानि जुनै दिनैहाय गोमोथाव गोमोथाव मुवा बेसादफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय। जेराव जोङो गोदोनि समाव जोङो सुबुंफोरखौ लोगो हमनांगौब्ला बा जोङो माखासे मोनथिहोनांगौ जायोब्ला जोङो लाइजामनि गेजेरजों जोङो हरनांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालाव मबाइल फन बा सोलोंथाइ जौगानायजों मबाइल फन ओंखारबाय। टेलिभिसन ओंखारबाय बिनि गेजेरजोंहाय जोङो खौरांखौ गोरलै लानो हायो आरोखि आरो। जों बुंनो हाबावो गोदोनि समावहाय मानि हान्था मेला राहा बा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय राहा बेफोरो गैयामोन होनजायो नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइ मोननाय लोगो जोङो हाजोंहाय दैजोंहाय आरो गोजौजोंहाय जेरै गोजौनि होनना बुङोब्ला एर'प्लेन हेलिकप्टार आरो जोङो गाहाय होनना बुङो। ब्ला जेरै ट्रेन, गारि-मथर साइकेल, बाइक बेफोर आरोखि। आरो जेरै जि दै होनना बुङोब्ला जेरैहाय जाहाज, नाव बेफोरनि गेजेरजों आथिखालाव सोलायनो माने सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बेखौ सुबुं माहारिया सोरजिनो हाबाय आरो बेखौ सुबुं माहारिनि थाखाय गोरलैयैनो माने बाना लानो हाबाय आरोखि। सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों दिनै सुबुं माहारिया समाज गोग्गो समाज जानो हाबाय दिनैहाय जों बयबो मोनथिगौ जों सुबुंहारिया गावजों गाव अनो रोंगौ जोङो माने जौगाबाय आरोखि गासैबो बिथिङाव जेरै जानाय-लोंनायनिफ्राय लानानै थानाय खामानि मावनाय बेफोर गासै बिथिङाव जौगानो हमदों। जों समाज होनना बुङोब्ला माहारिया जयै थाज्लायनाय माने जयैहाय माने न'खर दानाय। बा अनलायनाय बा बयजोंबो सुख-सान्थि रायजो जानाय। बेखौ जोङो सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजोंसो रोंदों आरोखि। आरो सोलों- थाय मोननायनि गेजेरजोंहाय जेरै आबाद बिथिं बेयो गोबां दावगाबाय। जेरै जों बुंनो हायो गोदोनि समावहाय जोङो माने आबाद फोथोरावहाय नांगोल बेफोरजों हाल एवनानै माइ गायोमोन गोबां रोखोमनि फसलखौ गारोमोन आ- आथिखालाव बिरदामिन बा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बिगियाना जौगानायनि गेजेरजों दिनै आबादफोराव ट्रेक्टरनि गेजेरजों हाल एवनानै माइ गायनाय बा फसलफोरखौ गायनानै माने बांसिन दिहुनथाइ आरो गोनोखोआरि जिखि- नि नांगौ हासारफोर बाहायनानै दिनै दिहुनथाइखौ बांनानै माने जोङो बांसिन एरनो हाबाय आरोखि ना। बेफोर गासैबो फारफ्रोम बिथिंङावनो सोलोंथाइया जौगानाय लाबोदों आरोखि सुबुं माहारिखौहाय। आरो बेजों जों बुंनो हागौ सोलोंथाइनि गेजेरजों सासे सुबुङा सांग्रांथि बाङो। सांग्रांथि मानि गावनि जिखिनि जिउआवहाय नांगौ जानाय मुवा बेफोरखौ जों बुथुमनो हायो गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों। आरो सोलोंथाइ थाबाबो जोङो गोबां जिखिनि स्किल बेखौहाय जोङो माने सोलोंनो हायो। बे स्किलजोंनो नोंथाङाहाय बा सुबुं माहारिया माने गावनि जिउखौ दानो हानाय जायो आरो। जेरै जों मोनथिगौ दिनै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बा गोबां रोखोमनि स्किल बा आखाइनि हाबा सोंनायनि गेजेरजों माखासे जाफुंसार जानो हायो। बेफोरनि गेजेराव बिदिन्थि हिसाबै जों बुंनो हायो माखासे आखाइनि हाबा जेरै आखाइनि बेक हेबनाय बेजों लोगोसे आखाइजों बायदि रोखोमनि मुवा-बेसाद बायनाय। बेफोरखौ जोङो बाजारावहाय फाननानै जोङो जोङो रां आरजिनो हायो आरो बे राङाहाय जोंनोहाय माने जिउ खांनायाव हेफाजाब होयो अब्ला बेफोर गासैबो सोलोंथायाइनि थाखाय जौगादों आरोखि बेनोसै आंनि बुंनांगौआ नोंथां।
औ औ बिदिबा दोनथ'नोसै नामा जोंहा
औ दोनथ'सै दे औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।